हेलौ
औ खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथांनो। ओमफाय नोंथाङा मा खालायदों?
औ ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां। औ नोंथाङा माबोरै दं नोंथां?
आं दं दे नोंथां गेजेरावनो। ओमफ्राय नोंथांनि खबरफोरालाय बोरै?
खबराथ' दासान्दि मोजांथ' नोंथां।
अ
औ।
ओमफ्राय आं नोंथां एसे खोथासो सावरायनो सानदोंमोन माने नोंथाङा फ्रि दंब्ला।
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ माने आङो आबहावानि बागै सावरायनो सानदों आरोना। जेरै मोसौफोरनि बागै जिब जुनारनि बागै आरो दै माने दै गुबुंले जानाय बारहावा गुबुंले जानाय बेफोरनि बागै।
औ नोंथां सावराय जागोन नोंथां। दे बिदिबा नोंथाङा सावरायग्रोदो।
औ। जेरै न'आवथ' गासैबो माने जिब जुनार फिखायो नालाय। जेरै अमा दाउ मोसौ बोरमा
औ।
फिनो थाखाय जों जोबोद खस्थ' खालामनो गोनां जायो आरोना।
औ नोंथां।
अ एनफाय बेजों लोगोसे आरो जोथोनबो लानो गोनां जायो।
औ।
जेरै मोसौफोरखो दा जेरै दुब्लि फोथाराव हैनो गोनां जायो आरो लाबनो गोनां जायो। आरो अमा फिसिबाबो दा जेरै बा नों सानजौफुनि फुंनि आरो मोनानि हैथारनांगौ नालाय जोबोर खस्थ' जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
दा आरो बुंनो थांब्ला बारहावानि गुबुंले जायोबा दा जि बि जि माने जेरैबायसा पपुलेस'ना जोबोद माने गारि मथरनि धुङाफोरजों बिसिनि गेसफोरजों माने जोबोद गाज्रिबो मानो गाज्रिनि हालोदाव फैगासिनो दों आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
जेरै बुंनो थांबा बिफां लाइफां दानफानाय बेफोरजों लोगोसे माने आरो बेखौ मा बुङो
हेलौ नोंथां।
औ।
गाव
खोनादोंना नोंथां? औ दे फोरमाय नोंथां।
औ नोंथां जोंनाथ' बिदिनो गासैबो अमा, दाउ, बोरमा फिनाय जायो नङा होनबा नोंथां? औ जोंहा बयनिबो न' खरावहाय दाउ, अमा, बोरमा, मोसौ बिदि फिनाय जायो आरो जोङो मोसौ मोसौफोरखौहाय जोंहा फिनानै गोबां रां खामायनो हायो
मोनाखै औ